औ दे दै नोंथां दे।
औ ओ गिबि गिबियावनो नोंथांखौ सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ नों नोंथांनिसिम जासि हरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
ओ दे दे सामलायबाय दे साबायखर थाबाय। ओमफ्राय माबाफोर सावरायगौमोन फंबाय?
औ औ ओ बिदिब्ला आङो नोंथांखौ खल हरनायनि जाहोनानो जादों जोङो जोंनि बर' समाजावहाय माबोरैहाय दानाय लुनाय दायोबा जोङो एम्फौ लाथाखौहाय माबोरैहाय फिसियो बेनि बागै आं नोंथांजों फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायनो हागोन ना?
दे फंबाय हागोन दे।
औ औ बिदिब्ला आङो गिबियावनो नोंथांनो ओ एम्फौखौ माबोरैहाय फियो बेनि बागै फंनैसो फोरमायग्रोनानै होनोसै आङो नोंथां।
ओ दे फंबाय दे दे नोंथां दे।
ओ गिबि गिबियावनो जोङो बर' समाजावहाय ओ एम्फौ फिनाय होनोब्ला जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों आरोना नों थां। मानो होनोब्ला जोङो ओ बर' सुबुंफोराहाय दासिम आथिखाल मुगायावबो जोंना एम्फौ फिनानैनो ओ जाबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरोना नोंथां। गोदो गोदाय जेरैहाय आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो ओ एम्फौखौ फिसिनानै न'आवनो जि दाबोदोंमोन बा गावनि ओ न'खराव नांगौ जानाय मुवाफोरखौ एसे एनै बाजारफोराव फाननानैबाबो बे एम्फौ फिसिनायजोंनो मोनदोंमोन आरोना नोंथां। बे एम्फौखौ फिसिनो थाखाय जोंनो गिबियाव मा नांगोन होनोब्ला गिबियावनो जोंनो एम्फौनि जोलै नांगोन आरो ना नोंथां।
उम उम एम्फौ नि जोलौ ओं।
बे एम्फौनि जोलैखौ मायाव मोनगोन होनोब्ला जोङो बे एम्फौखौहाय ओ बाजार बा गलाफोराव थांनानै जोङो फिथोबजों लाबजों बायनानै लाबोनाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो ओ बेखौहाय बाजार बा गलाफोराव मोनाब्ला जोङो गामिनिनो खाथि थानाय खाथि खालायाव थानाय बा न'फोराव सोरहाबाफोर एम्फौ फिदोंब्ला बेफोराव लायनानै जोङो बे एम्फौनि जोलैखौ लायनाय जायो आरोना नोंथां। औ औ। बेनि उनावहाय जोङो बेखौ लाबोनानै बिजि लानानै खुन्दुावहाय सुखांना दोननाय जायो। सुखांखांनायनि उनावहाय जेब्लानो बिनिफ्राय सिखिरि ओंखारगोन अब्लाना बे सिखिरिखौ जोङो जियाव हमनानै दोननाय जायो आरोोना नोंथां बे जियाव हमनानै दोन थांनानै जेब्लाना बियो बिदै दैनो हमगोन अब्लाना जोङो बे बिदै दैनायखौ गिबियावनो बे जिनिफ्राय खानानैहाय खागज बा जोङो बायदिसिना मुवा बेयाव जोङो खोबनानै दोननांगोन आरो, खोबनानै दोनखांनायनि उनाव जेब्ला बिनिफ्राय जोङो एम्फौ फिसा ओंखारगोन अब्ला बे फिसायानो जोङो गिबिसिन रज'जेननाय बा ओंखारजेननाय बिलाइ इन्दि बिलाइ बे गोरलै बिलाइखौ जोङो होजेननाय जायो। मानो गोरलै बिलाइखौ होनांगौ होनोब अब्ला जोंना बे एम्फौआ गोरलै नालाय बेनि हााइा बारा एसेबां गोरा नङा बेनि थाखाय जोङो गिबियावनो गोरलै बिलाइखौ होग्रोनाय जायो आरोना नोंथां।
ओ ओ
औ बेनि उनावहाय बे एम्फौआ जेब्ला गुस्लाय जेनगोन अब्लाना जोङो बिदिनो एसे गोरा जानायखौ होगोन। अब्लाना जोंना एम्फौआ खननै खनथामसो गुस लायो आरो ना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो बेबायदिनो इन्दि बिलाइ गोराखौ होगोन, बा जोङो थासुमलि बिलाइ बा जोङो बेबायदिनो खारौ खान्दाय बिलाइ, बेबायदि गोबां बिलाइखौ जोंना होनानैहाय एम्फौखौ फिसियो आरोना नोंथां, बेबायदिनो एम्फौखौ जेब्लाना एम्फौआ मोननो हमगोन अब्लाना जोङो बे एम्फौखौ मोननाय लोगो लोगो जोङो थालिर बिलाइ बा जोङो औवा बिलाइ बा माखासे दोनग्रा आइजेंफोराव हमनानै दोननाय जायो आरोना नोंथां, जाहाथे बियो बेयाव थानानैनो फिथोब थबो बे फिथोब थोबखांनायनि उनावहाय जोङो बे हरनैबा हरथाम दोननाय जायो बेनि उनाव जोङो बेनिफ्राय जिरनानै बेखौ बाजार बा गलाफोराव फानहैनायखौ जोङो नुनो मोनो, जोंनि दानि आथिखाल मुगायाव थ' ओ जोंनिया से किल'व ब्रैजौ बा बाजौ राङाव जोङो फाननायखौ दानि मुगायाव जोङो नुनो मोनो। ना बिनिनो जोंना बे एम्फौखौनो जोंनि बर'निनो दोरोङारि ओंख्रिफोरजों लगायनाबो जानाय खौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय अनला बा जोङो मैथा बेबायदिनो गोबां मुवा बेसादजों जोंना एम्फौ जानायखौ नुनो मोनो आरोना नों बेनि उनावहाय बे एम्फौनिनो जिरनानै मोननाय बा लुनाय एम्फौ बेनिनो फिथोब बे फिथोबखौबो जोंनिया थावख्रि लुनानै गोदो गोदायहाय जि दानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो ना नोंथां।
ओ ओ।
औ। बे इन्दिनि जि जायखौ जोङो बुङो बे इन्दिनि जिया जोंना जोबोद दाम गोसा नङा होमबा नोंथां? जेरैहाय गांसे जियावनो जोङो बाजौ ब्रैजौसो लायो, दानि मुग खुगायाव जोंना इन्दिनि जिया गोबां दाम लायो आरोना नों दां गोदो गोदायथ' जोंना एसेबां इन्दिनि जिबाबबो जोंना दाम गैयामोन, नाथाय जोंनि दानिया आथिखाल मुगायाव जिया बेबायदिनो इन्दि सिया गोबां दाम लायो आरोना नों जोङो दानाय लुनायनि बागैबो आङो नोंथांनो फंनैसो होनोसै। बेबायदिनो जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' सुबुंफोरा दानाय लुनायावबो जोबोद मुखुब जाबोनानै दङमोन आरोना नोंथां।
उ उ उ।
जेरैहाय गोदो गोदायनि सुबुं फोर गाव गाननो थाखाय न'आवनो हिसानसालि बानायनानै गामसा दायोमोन बा जोङो दख'ना दायोमोन। बा जोङो आर'नाइ बे बायदिसिनाखौहाय जोंनि गोदोनि बर' सुबुंफोरा गावसोरनो दानानैहाय गानोमोन आरोना नों जेरैहाय जोङो आर'नाइ बे आर'नाइखौबो जोंना सानसेबा साननैनि गेजेरावनो दायोमोन आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो गोदो गोदायाव जोंना जोहोलावजोफोरा दावहाफोराव थाङोब्ला खोनानो मोनो जे बे आर'नाइखौहाय हरसे बा हरनैनि गेजेराव दानानै बिसोरनो गानो हरोमोन होननानै खोनानो मोनो आरोना नोंथां जे गोदोनि सुबुंफोरनि जोङो दानि मुगायावबो आर'नाइखौ गोबां बिथिङावनो दानानै फाननायखौ जोङो नुनो मोनो बेनि मादावनो जोंना बर' सुबुंफोरनाव माखासे आगर दोङो जेरैहाय फारौ मेगर आगर थाइगिर बिबार आगर बेसर बिबार आगर खासि हाथाइ आगर बेबायदिनो गोबां रोखोमनि आगर दोङो आरोना नोंथां बे आगरफोरखौ बर' सुबुंफोराहाय दख'नायाव गाबहोयो आरो बिदिब्ला नोंथाङाबो आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां दानाय लुनायनि बागै बा जोङो एम्फौखौ माबोरैहाय फियो
हागोन नोंथां हागोन थारैनो नोंथाङा जेबो बाथ्राफोरखौ होनलांबाय बेयो मोनसे बहुद मोजां आरो जोंनि थाखाय मोनसे रंजाथावबो नंगौना नङा
औ नंगौ नोंथां
आरो दिनैसिमबो जों नुनो मोनो लाथा एम्फु फिसिनायखौ बेबायदि गामि ओनसोलाव जेब्ला जों थाबायथिं होयो अब्ला जोङो गोबां बेबायदि लाथा एम्फौ फिसिनायफोरखौ नुनो मोनो नाथाय दिनैनि बांसिनानो दिनै बेफोर फिसिनायनि बागै बारा गोसो होला मानो होनबा गोबां बेबायदि बेलेग बेलेग खामानि गुबुन गुबुन माने खामानि मावनानै माने फरिस्रम खालामनानै बेबायदि थाखा फैसा जोङो रांखान्थियाव खामायनायखौ जों नुनो मोनो
औ
नाथाय
आं सानो लाथा एम्फौखौ फिसिनानैबो जोङो बहुद बेबायदि रांखान्थियाव आवगायनो हायो आरो लाथा एम्फौखौ फिसिनानै जोङो मा खालामनो हायो माखासे बांसिननिख्रुइ बांसिन बेबायदि थाखा फैसा जोङो जम खालामनो हायो मानो होनबा जुदि जोङो दिनैनि दिनावथ' बेबायदि जिखुनु माबा मोनसे आबाद मावनोबा माखासे गोबां गभार्नमेन्टफोराबो बेबायदि हेफाजाब खालामो अनुदान होयो नंगौना नङा बुंबाय
औ औ नंगौ नोंथां
जुदि ला लाथा एम्फौखौबो जुदि फिसिनानै मा होनो गोबां बेबायदि रां खामायनो आरो आर्थिक बिखोायाव बेबायदि उदपादन खालामनो गैज बेबायदि प्र प्रडाक्सनखौ दिहुनो होनबा गभारनमेन्टआवबो दिनै सर सरकाराबो मानसिनो हेफाजाब खालामो दिनै मा होनो
एन जिअफोरा बेबायदि एग्रिकालसारफोरा माखासे बेबायदि न'फोरखौबो होयो जुदि थारैनो जुदि लाथा एम्फौखौ फिसिगोन होननानै जुदि मा माबा मारोबा मा होनो गभार्मेन्टआबो बेबायदि एग्रिकालसारफोराबो न' होयो बेबायदिनो
सिमिट खुन्था थिंफोरफोरखौ होयो आरो लोगोसे बेबायदिनो नाथाय एम्फौखौ दोननो थाखायबो माखासे बेबायदि आर्टिफिसियेल मा होनो बनायनाय बेबायदि माबा माबाफोरखौ प्लास्ट नि बेबायदि सान्द्रिफोरफोरखौ होनायखौबो जों नुनो मोनो आरो गोबाङानो बेबायदि गैजो प्रडाक्सन दिहुनग्राफोरनो सरकारा दिनैसिमबो मा होनो बेबायदि सहायफोरखौ होबाय थादों।
औ औ नंगौ।
आरो जोङो लाथा एम्फौखौ फिसिनो थाखाय गोबां समावनो मा होनो बिलाइनि आंखाल जायो नाथाय थाइ मा जुदि बेबायदि खालि जायगाफोर था हा दोङोबा जोङो मा खालामनो हायो बेबायदिनो इन्दि इन्दि बिलाइफोरखौ जोङो इन्दि दंफांफोरखो बेगरफोरखो बुथुमनानै जोङो सारना होनायनि सारना होनांगौ अब्ला गोबां बेबायदि बांसिननिख्रुइ बांसिन जोङो बिलाइखौ मोननो हायो।
औ नंगौ।
आरो बेबायदिनो खारं दंफां खारं दंफांखौबो जायो लाथा एम्फौआ।
औ औ नंगौ।
आरो बेबायदिनो थासुमलि बिलाइ थासुमलि बिलाइफोरखौबो जायो दिनै जुदि हा थायोबा जोङो बेफोरखो जुदि जोङो एडभान्सै जुदि फोनानै दोनोबा जोङो लाथा एम्फौखौ जोङो मा बार' मास लानो होनबाबो हायो
औ औ नंगौ।
आरो जोङो गोबां समावनो मा खालामो लाथा एम्फौ खौ जोङो फानो जिरनानै जिरायना आरो मा फिथोबखौ जोङो गुबुननोसो फानहरो नोंगौ नना नङा?
औ नंगौ नोंथां।
नाथाय जुदि फिथोबखौ जुदि जोङो खस्थ' खालामनानै जुदि बायाबा जों गाव गयानो जुदि फिथोबखो जुदि मा होनो बनाय खुन्दुं बनायबा जोङो बांसिन जोङो बेनिख्रुइ जोङो रांखान्थियाव खामायनो हायो मानो होनबा फिथोबा दायो सेरसेयाव मा होनो आदस' थाखा।
औ औ।
आदस' थाखा नुस' थाखा बेबायदि मोनो नाथाय जुदि जों बेखो खुन्दुं बनायनानै जुदि जोङो फानोबा बां सिन बेबायदि मा थाखा जोङो रांखान्थियाव जों खामायनो हायो।
औ औ।
आरो बेबायदिनो जों नुनो मोनो बेबायदि लाथाइखौ फिसिनानैबो जोङो बांसिनखौनो न'खर सालायनायखौ जों नुनो मोनो आरो बुंनो थाङोबा जोंहा मामा बाबामोनहाबो जोंखौ लाथाइखौ फिसिनानै फेदेरबोनाय मानसि।
औ औ नंगौ।
फंबाय जोंहा समाबो जाबाय ने नोंथांनिफ्राय बेबायदि माखासे अबेगद दाखो मोनबाय आरो बिनिखायनो नों नोंथांखौ हामबाय होनबाय।
औ औ। नोंथांनिफ्रायबो आङो माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनबाय नोंथां बिदिब्ला आं नों नोंथांखौबो साबायखर बावहरबाय नोंथां।
दे हामबायसो फंबाय दे साबायखर थाबाय दे।
औ औ।